औ नोंथां
औ नोंथां खोनादों मा
औ नोंथां खोनादों
औ खुलुमबाय नोंथां
नोंथांखौबो खुलुमनाय जासि
औ नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ
ओरैनो दं नोंथां
अ आंबो ओरैनो दङ ओमफाय नोंथां नोङो आङो दसे सम होनो हागोन ना
हागोन नोंथां हागोन औ
औ नोंथांजों आङो माने मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोनथ' बेखायनो नोंथां नोंथांनि समखौथ' इसेखिनि थाखाय नांगोन नालाय बेनि थाखायनो नोंथांनिसिम सोंनाय थाबाय आरो
औ औ औ हागोन नों
नोंथां औ आंनि आयदायानो जाहैबाय आथिखालाव बहुद माने बिदुङा बांबोनो हमगासिनो
औ औ
बेनि थाखायनो जोङो थानो हायै गरमा अभारनिफ्राय अभार माने बिदुङा बारा जाबोगासिनो नोंथां औ नोंथाङाथ' मिथिखादों नोंथांनि ओनसोलावबो जाबोगासिनोखा
औ नोंथां औ
नोंथां औ बेनि थाखायनो जुदि जोङो बेफोरबायदि गरम खौ एसेबाबो माने हमथानानै लाखिनो थाखाय
औ नोंथां
जेन'बा जोङो होमबा आबहावाखौ माबोरै रैखा खालामनांगोन नोंथां फंनैसो बुंनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां हागोन नोंथां जोंनि जोंनि दिनैनि जेनेबा रायलायनांगौ टपिकआ जेनेबा आबहावा
आबहावानि सायाव औ औ नंगौ नोंथां जोङो आबहावाखौ माने रैखा खालामनोब्ला मा मा खालामनांगोन बेखौ
औ औ सावराय औ आबहावा जों मानि आबहावा होननानै बुङोब्ला सिगाङावनो जोंहा जादो जोंनि ओनसोलाव जेनेबा जाखिनि थासारि बेखौना
औ सोरगिदिं थासारि
औ आ दा आबहावाखौ गोग्गो लाखिनाय गोबां खामानि थायो आरो थां बुंनो थाङोब्ला आबहावाखौहाय माने जों बिराद मोजां लाखिनांगोन बिनि थाखायनो जोङो आं सिगाङावनो होनसै। आबहावाखौ जोङो गोग्गो लाखिनो थाखाय सिगाङावनो जोङो दैखौहाय माने मोजां लाखिनांगोन जेनेबा दैसा दैमा फोराव दैसा दैमाफोराव जेबो मुवा बेसाद गारनो मोननाय नङा। दैयाव जेनेबा गाज्रि मुवाफोरखौ गारसोमनो नाङा गेसाव बुस थुफोरखौ गारनो नाङा बेबो मोनसे गाज्रि खालामना जायखौ जों जेनेब्ला जों लोङाब्लाबो गामिनि जिब
गुबुना लोंगोन औ औ बिसोर लोंनानै बेमार आजार जानो हागौ।
खौनो मोनगोन आरोना नोंथां बेबायदि आरो
औ नंगौ
जों लोगोसे फिफां लाइफां थानांगोन जायनि जाहै बारा होमबासो गोगो जागोन फिफां लाइफां गैयाबाबो मा गोग्गो जाया गोग्गो मानि आबहावाया गोग्गो जाया बिफां लाय
औ नंगौ नोंथां
फिफां लाइफाङा जोंनो हगारो अक्सिजेन गेस जायखौ जों हां लायो बेजों लोगोसे जिब जुनाराबो हां लायो बारा मोजां थाब्लासो जोंनि देहायाबो मोजां थागोन। जायनि जाहै जों माने बिफां लाइ फांखौ गायनांगोन मालाबा समाव जों जेनेबा दानफायब्लाबो माने गायफिन नांगोन आरोना नोंथां माने बिफां लाइ थाब्लासो बुहुमाबो थान्दा थागोन अखायाबो हागोन नङाब्ला फिफां लाइफां गायाब्ला अखा हानाय नङा जायनि जाहै बाला हास्राव जागोन दैयाबो खम जालांगोन। माने सिगां माने मा बिफां लाइफां थाथारनांगौ आरो ना बिफां लाइफां थाबासो आबहावायाबो मोजां जा
आबहाया गोग्गो जागोन उम
गो जालांगोन आरो बेजों लोगोसे जेनेबा अखाबो हागोन अखा हानायजों लोगोसे दैबो मोनगोन मानि मालाबा समाव अखा हायाब्ला बाला हास्राव जागोन अब्ला जोंनि थाखाय देहायाबो माने गाज्रि जानो हमगोन आरोना जेराव बाला हास्राव बालाहामा जायो
जायनि थाखाय बालाहामा बाला हास्राव जायो बे आरो आरो दा बुंनो थां थाङोब्ला दाथ' नै गारि मथरा बांबोबाय बिराद बांबो बाय बेनि जाहै मा माने मोजां गेसखौ जों मोननो थांला आरो ना बुंनो थाङोब्ला फ्रायानो मोनला आरो औ मानो होनोब्ला गारि मथर बांबोनायजों लोगोसे गारिनि उखुन्दैयाबो जेनेबा बुरजा जाबोनो हमबाय जेरै गारि गंसेयावनो गोबां उखुन्दै गाज्रि ओंखारो थाव खामनाय दा बेखौ जोङो माने मोजां लाबोनो थाखाय टाउन सहरब्लाबो टाउनावबो बिफां जेनेबा लामा लामा जायगा लानानै जायगाखौ थि खालामनानै लामायावहाय गायनो गोनां जागोन आरो गावब गाव न'आव जेनेबा टाउन दाथ' गामि ओनसोलाव फ्रायानो मोजाङैनो दं बाट अब्लाबो टाउन ओनसोलावहाय माने बिराद खम गावब गावनि थाखाय गावबागाव जायगायाव दखरसे हा दंब्लाबो दखरसे जायगा दंब्लाबो बेवहाय बिफां फांसे फांनै गायना लानांगोन आरो नोंथां अब ब्ला देहायाबो मोजां थागोन आरो बारहावायाबो थान्दा थागोन। मालाबा समाव एसि सालायनानै थाब्लाबो देहाखौ जों मोजां लाखिनो हाया
औ नंगौ नोंथां
बिफां लाइफांनि सिङाव थायोब्ला थान्दा गुसु जायो आरो नोंथां दा नोंथाङाबो एसे फोरमायलांदो
औ नोंथां बेनोदि आबहावाया जोंना गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोगासिनो दङ बेफोर जाहैबाय नों आंनि खालामनायनि जाउनावनो जादों होनजायो मानसि माहारि खालामनायनि जाउनावनो जादों होनजायो मानो होनबा जोङो बिफां लाइफांखौ बांसिनानो दानफायो बिलाइ सि माबा दाखोर दाला जायोनानै मानसि माहा या न' बां लुनो थाखाय एबा लामा बानायनो थाखाय फिसा फिसा बिफांखौ बिफांनिफ्राय लानानै गिदिर बिफांसिम दामफायनाय जायो नङा होमबा बाट जोंनावहाय मा जायो गायफिननांगौ ना मानांगौ बिनि जेबो उदिस थासिना मानसि माहारिनाव दा जुदि जों गोग्गो खालामनोबा फांसे बिफां दानफायदोंबोला फांबा ओ जे फांबा नङाबा फांजि बेफोरबायदि बिफां गायफिननांगोन आरो नोंथां जाहाथे जाहाथे जोंनि आबहावाया साखोन सिखोनै थायो। फांसे बिफां देरनो थाखाय गोबां सम नांगौ ना नोंथां नाथाय फांसे बिफां खौ दामफायनायाव एक सेकेन्डबो नाङा बिनि बिनि बडिया दसेनो जोबस्रांलाङो। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय बिफाङासो जोंनो अक्सिजेन होयो आरो जों मानसि माहारिया अक्सिजेनखौ हांबोयो अब्ला जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायजोबोबा जों बबेनिफ्राय हां लागोन आरो जों माबोरै थांनानै थानो हागोन मेन खोथाया ना नोंथां बेफोरनि थाखायबो आरो दानि जुगाव हायो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम थांनो थाखाय आथिखाल मुगायाव गारि ओंखारबाय। नंगौना नोंथां गारिनि ओंखारनायनि उ खुन्दैया जोंखौ बेसेबां माने गुबुंले आबहावा खालामना होयो बेख खौ जोङो हमदांस'नो हाया। बेराफारसेथिं मोजां बेराफारसेथिं गाज्रि नोंथां। बिनि थाखायनो जोङो। गारिफोरखौबो माने एसे खम खा लिमिटावहाय दिहुननो सेस्था खालामनांगोन आरोखि लासै लासैनो अभार गारि जायोबा जोंनि बुहुमा सानसे जोबस्रांलांगोन नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ आरो मोनसेया जाहैबाय आजिखालि मावनानै थांनानै थानो थाखाय मानसि माहारिया खारखाना गिदिर गिदिर कम्पानि दिहुनो बेवहाय
औ।
ओंखारनाय उखुन्दैयाबो जोंनि आबहावाखौ गाज्रि खालामो। बेफोरनिफ्राय गबोनाय मैलाफ्रा दैयावहाय थाङो। दैयाव थाङोब्ला मा जायो दैयावहाय बिसिनि रासायनारि मुङा गाज्रि गाज्रि बाहायनाया दैयावहाय माने जयेन जाहैयो आरो बे बुस्थुआवथ' जोङो मानसि माहारिया दुगैयोबो लोङोबो। मानसि माहारिजों लोगोसे जिब जुनारबो थायो। बिसोरबोथ' नों जिब जुनारा मानसि माहारि थ' बुजिगोन नाथाय जिब जुनाराथ' बुजिनाय नङा बेखौ लोंबा बिदि जागोन होननानै बेखायनो जों सानै हयै बिदिखौ माने होबथानो नाजानाया जोबोद गोनां आरो। आरो बिदिनो फुजा एरि जायो फुजा एरि जायोबोब्ला मा खालामो मानसि माहारिया मुरथि जेखौ जोङो फुजा होयो बेखौ जोङो हानि जों बानायनानै ओमफ्राय कालारबो होयोना रंबो। गाब गाहोयो मोदोमखौ समायना रमायना नुहोनो थाखाय जुदि बे बे फोरफोरखौ लांनानै दैयाव दैमायाव गारहैयो आरो खायसे जि सुहैयो। बेफोरनो जोंनि आबहावाखौ जोबोद गाज्रि खालामो आरोखि।
औ नोंथां औ।
औ दा बेफोरनोसै नोंथां। आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिबावो नामा?
औ नोंथां नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो नंगौ। मानो होनोब्ला खलखार खानाया माने गोबां जाबाय जोंनि जायगायाव माने माने नांगौबो जायो बेराफारसेथिं बेराफारसेथिं माने मिथिंगाखौ गाज्रिबो खालामो आरो ना।
जेबो खालामो औ।
दा बे खलखारखाना गोबां ओंखारनायजों आरो गारिनि बांबोनायजों बिराद आबहावा गुबुंले जानायखौ जों मोननो हादों बेनि थाखा नो माने जोंसो गावबा गावसो फानलानांगौ आरो मोनफा माने जोंसो गावबा गावसो थाल लानांगौ। बिफां-लाइफां गायनानै लानांगौ। अब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो
औ नोंथां समाबो जाबाय बेखायनो नोंथां नोंजों लायरायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां मोननिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां औ